हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा दा माबोरै दङ?
औ आं मोजाङैनो दङ। आरो नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ औ
अ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे एसे खोथा सावरायनो होननानै आङो कल खालामदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावराय जागोन
बोथोरनि बागै ओ नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि बागै नोंसि नि साइदावहाय माबोरैहाय माइ गायो एसे फोरमायनानै होलांदो हायोब्ला
औ जागोन नों थां आंयो जोंनि साइडथिं एबा जोंनि ओनसोल फोराव माबायदि माइ गायो बिनि सायाव नोंथांनो आं जा रोंगौ एबा आं जा नुबोदों जोंनि ओनसोलाव बेखौनो एसे गुसुङै फोरमायना होनो नागिरदों। उह औ ओ गिबियावनो जोंनाव गुबै आबाद मावो होनबा जोंनियाव माइखौनो मावनाय जायो। जेरै माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ बै माइखौ माइज्लि महरै थिनानै दोनखानाय जायो, ओ बे माइखौ जोङो, जेब्ला दैज्लां बोथोर फैगोन। अब्ला फैनाय लोगो लोगोनो बा गायनो सम जानाय लोगो लोगोनो दुब्लिफोराव दै जानाय लोगो लोगोनो बेखौ सानसे बा सानै हाखराव मान बेनि उनाव बेखौ ओ बोखां मा खिलि ओंखारो बि सिगांनो जोङो ओ जेराव जोङो या थो फोगोन एबा खोथिया थलि बेखौ मोजाङै एवनानै लाखायो बे जोङो मोजां ओइ बे खोथियाखौ ओ गासै सारनानै होयो। आरो बियो सानसे सान्नै बिनि उनाव मोजां खिलियो। बिदिनो सानसे सान्नै सानथाम बिदि जानानै बियो गायनो जाजासे जौ बेखौ दान मोनसे खायफानिा दान मोननैफोरबो नांगौ जायो बियो गावबा गाव जोलैनि लोगो जायो आरो बेखौ फुनानै मोजाङै मुथा मुथा। खानाय जायो। बेनि उनाव दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै ट्रेक्टर एबा हालजों एवनानै फोमोनना लायो। आरो बिदिनो जोङो हाजिरा लानानैबो गायो आरो खायफाया ओ न'खरैनोबो गायनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बो माबायदि गायो एसे फोरमायनानै होदो,
बिदिब्ला आं नोंथांनो आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ आंङो फोरमायनानै होनोसै दा नों नोंथांङा बिदिब्ला खोनासंलांदो। जोंनियावबो जे माइ खौ माइ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंबो माइज्लि दोनखानाय जायो। जाय माइज्लिखौ जोंङो। ओ माइ खोथिया बानायनो थाखाय दोनखानाय जायो बे माइज्लिखौ जोंङो गिबियावनो फा फाथोनि बस्था फाथोनि बस्थायावहाय, ओ।
औ
हा बुंजासे जोंङो ग्रोब सोनानै खाथेनो हानायहाय जे जोंङो फाथोनि बस्था बस्थाखौ गोराहाय गिबियावनो खाग्रोनानै लायो बेनि उन उनावहाय जोंङो बे माइ बस्थायाव सोनायखौ ओ बिदिनो फुख्रि एबा फिसा नालायावबो जोंङो सोमनो हायो जायखि जिया दैयाव जोंङो सोमो बेखौ हरनै सोमनानै दोनो जोंङो बेनि उनावहाय अखानायै सानसे थिखोनानै दोनो बोरियाव थिखोनानै दोननायनि उनाव जोंङो बे माइखौ ओ एसे ओ जा माइआ सेवयिनि थाखाय जोंङो बेखौ बस्थानिफ्राय हायाव हाय लख'बनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बेयो माइआ एसे अ जेब्ला खिलिबोयो अब्ला जोंङो बेखौ फोनो थाखाय बेनि हाखौ हालेवनाय जायो ट्रे ट्रेक्टर जों जों गोदोनि जुगावथ जों मोसौजों एवनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन। आरो दानि जुगावथ' जोंङो ट्रेक्टरजोंनो एवो। आरो बेखौ बे हा खौ गुन्दै एबा दोलो हाब्रु जाजासिम ट्रेक्टरजों मोनजासिम एवो एवनायनि उनावहाय जोङो बेयाव माइखौ फोनो। थाखाय जे ट्रेक्टरजों एवनायनि उनावथ' बे हाया ओ आलाय सिलाय जाजोबो बेनि। नि थाखाय जोङो बेवहाय। हाया गजबनायनि थाखाय जोङो मै जायखौ मै होननानै बुङो। जे औवाजों। बानायनाय जाख्ला बेखौ। जोङो मैखौ बे हायाव दोननानै बोनानै बे हाखौ जोङो स्लिम खालामनानै समान खालामनानै लाग्रोयो। बेनि उनावहाय। जोङो बे माइ सोमनानै दोननाय। खिलिनाय माइखौ बेवहाय ओ गासैबो। जाखिनि जायगाखौ एवदोंमोन जोङो बे जायगायावहाय ओ खिरखा एबा दाबोरावहाय लानानै जोङो फोयो फो फोनानै बेवहाय जोङो खायफाया हासारबो होफाखायो दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' होआमोन आरो बिदिनो खायफाया होयो खायफाया होआ बेनि उनावहाय बे माया साननै एबा सान साननै हरनै एबा हरथामसोनि उ उनावहाय एसे एसे एसे गिदिर जाब्रे जाबोयो बेनि ओ दान मोनसे एबा दान मोन मोनसे खावसे बेफोरनि उनावहाय जाय जे खोथिया जौबाय अब्ला जोङो बेखौ गायनो थाखाय हालेवनानै लाग्रोयो लाग्रोनाय जायो दानियाथ' जोङो ट्रे क्टरजोंनो एवो बेनि गिबि खेबाव हालेवनायखौ बुङो जों जे खारायनाय जेखा जेग खारायखांबाय जे खारायखांनायनि उनावहाय जोङो माइखौ गायनो थाखाय आलिखौ दानग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोङो आलिखौ खोयो खोखांनायनि उनावहाय जेब्ला आरो बेनि उनाव खेब से हालेवबावो बे खौ बुङो सामार होनाय आरो बेनि उनावहाय आरो खेबसे एवबावो बेखौ बुङो सिनसा आरो बेनि उनाव बहाय जे जे बर' होनना बुङो अब्लासो जों जोङो माइखौ गायनो हायो जे माइखौ गायनो थाखाय थाखायबो जोङो खोथियाखौबो फुग्रोनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां अ जे जों खोथिया खौ फुनो थाखाय दानि जुगावहाय ओ गोदोथ जोंना सावरि जालायनाय दङमोन दानि जुगावथ बिदिनो सावरि जानायबो गैला आरो मानसिबो मोननो थांला बेनि थाखायनो जोङो दानि जुगावहाय हाजिराखौ लानानै खोथियाखौ फुनाय जायो हौवाफोर एबा हिन्ज जावफोराबो फुनो हायो त हौवाफोर एबा हिनजावफोरखौबो लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फुनानै मुथा खानानै खाथुबो खाथुबनानै बेखौ जाय जे गायनो गोनां हा जेब्ला बर' जाबाय अब्ला जो बेखौहाय ओ हौवाफ्रा ओ औवानि बावखायावहाय आरुंजों खानाय खोथिया मुथाखौ ओ गायनो जानाय बे फोथारसिम बिसोरो फाफ्लियाव थि खोनानै लांनानै बे जा गायनो जानाय जायगायावहाय राननानै हैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जाय जे गायग्राफोर लिङो हाजिरा बिसोरो बे माय खौ गायो।
औ।
उनावहाय बे माइया जेब्ला ओ बेनि उनावहाय एसे एसे गिदिर जायो अब्ला जों जा समाव हासार हो एबा मुलि होनांगौ बे खौ जों होयो आरो जेब्ला माइया इम्फु जायो दानि जुगावथ जोबोद एम फौ जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि था खाय जोङो बे माइ खौ फोथांना लाखिनो थाखाय ओ मुलि होनांगौ जायो एम्फौ एबा फिथाइनि थाखाय जोङो भिटामिनफोरबो होनो गोनां जायो। आरो बेनि उनावहाय जेब्ला माइया थायो थायनानै बेनि उनावहाय मोनो मोननायनि उनावहाय जोङो बे खौ हानांगौ। हानो थाखायथ' दानि जुगावहाय जोङो मेचिनजोंसो हायो आरो खायफाया बिदिनो हाजिराफोर लानानैबो हायो बिदिनो गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो बेनि उनावहाय जेब्ला माइआ मोन ओ हा हाखांबाय हाखांनानै जोंङो बेखौ एसे राननो थाखाय साननैबा सानथाम दोननाय जायो दुब्लियावनो
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ न आव लाबोनानै मेसिन एबा ट्रेक्टरफोरजों नानायखौ जोंङो नुनो मोनो मोननाय जायो आरो ना
औ औ औ आरो बेनि उनाव आरो बेफोर माइफोरखौ जोंङो मोजांङै फोराननानै बाख्रि एबा दुलि खायफा खायफाया ओ बस्थाफोरावबो सोनानै दोनो जाहाथे एन्जरफोरनिफ्राय जोंङो बासि बासिनानै हायो बेफोर जाहाथे जाया औ एम्फौफोरा गाज्रि खालामा बेनि थाखाय जोंङो मोजांङै साफा खालामनानै बेखौ जोंङो जाहा जाहाथे जोंङो नांगौ समाव जानो हानाय बाददि बै खोनसे बोसोरालासे जाहाथे थांङो बेनि थाखाय जोंङो मोजांङै थिनानै दोनो आरो खायफा खायफाया रांनि आंखाल जाब्लाबो बेफोरखौ फाननानै नखर सालायनायाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो माइ आबादल नंङा बेसर आबाद ओ सिबिं ओ मसुर दालि मटर बेफोरबायदि आबादखौबो जोंङो दे बै माइ गायखांनायनि उनावनो नारथिलियाव जेब्ला दैफोरा रानो अब्ला जोंङो मोजां आंङो बेखौ ट्रेक्सरजों एवना लाबो बिनि उनाव जोंङो बे बेसरखौ फोनानै जायो बिनि उनाव बेखौ जेब्ला जोंङो औ बेनि उनाव जे अब्ला जोंनि बेसरा मोजांङै बिबार बारखां बारखांनायनि उनाव आ- फिथाइ थाइगोन फिथाइया जेब्ला रागोन बेफोरखौ जोंङो फुनानै मोजांङै सान्दुंआव फोरानो बेनि उनाव जोंङो ट्रेक्टर फोरजों मारान होनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौनो जों मोजांङै ओ सानद्रि फोरजों सालिनानै धालाफोरजों बेखौ जावनानै आ थिना दोनो बै बे फोरनिफ्रायनो जोंङो जेरै थाव गुबैखौ बाहायनाय जायो बे थाव गुबैखौबो जोंङो औ न हरावनो आजिखालि ओ- आबाद मावनानै दिहुननानै लाबोगासिनो दंङ
जोंना समाबो जाबाय गोजोन्थों